हेलौ, औ जाबायना
अ जाबाय दे जादों औ
नाबार सनिया
जादों औ माने मोजां नायाखैमोन आङो औ अखा हादोंना नोंसोरनि खिजा
अखाया दहाय फुं समाव होदोंमोन ओमफाय दायो गैथ'ला बोथोरा होमबाबो हानो बायदि जाना दं आरोना
औ औ जोंनाबो बिराद
दाबा बिराद खोमसि जादों माने हम
दसे उनाव फैसिगोनसो बे
उम
औ जोङो मोनसे आयदा लानो होनदोंमोन ना फिथा जानायनि औ नोंसिनिया बैसागुआव मा मा जायो
औ बैसागुआव ना
औ
बैसागुआव ओरैनो जोंहा मोसौ थुखैखालि
औ
जानाय जायो बेखौ ओ मोसौ थुखै खालि सौरायफोर जानाय जायो आरोना सौराय जानाय जायो ओमफ्राय आरो मा होनो बेखौ एन्थाब लारु बे थावजों संनाया बेखौ बे बेखौ जानाय जायो आरोना
औ
अ नोंथां मोनथिंलाय जोंनिखै बे सौरायखो मोसौ थुखैनाय नि जानाय औ औ दाखुरा
बेखौ जोंनि जोंनि माने गासिनाबो माइब्राजों बानायो
औ मायब्रा माइरंनि ना
दैयाव एसे सोमनानै बाना
इ बानाय
औ माबा ओरैनोथ' सौराय गोरान एवबाथाय जोंनिया सोर जिं जों एवो ओमफाय बेखौहाय माबाजों एवनांगौ आरो सिखा बा खासि बेफोरजों एवनांगौ आरो।
नांगौ आरो औ
गिसि नालाय एनिफ्राय आरो एवखां नाय औ एवखांनानै आरो उवा देनांगौ गुदुं गुदुङैनो नोङाबा आरो जाया आरो माने बेयो। था गथा जानांगौ नालाय।
गौ नालाय उम
खायनो बेनिफाय बेनि उनाव आरो जोंनि हा
फिथाफोर जाया ओमफाय।
फिथा जायो बे थावनि आसि होनो जोंनिया
होनो जोंनिया आ
बेव हाय आर
उनावहाय आरो थावनि आसि
एनिफ्राय बेनि उनाव आरो गासैबो माइब्रानिानो जा माबायालसो फिथा लावदुमा ल'सो आलुवा‌ जायो।
औ फिथा‌ लावदुमखौ आरो जाया। फिथा लावदुमखौ आरो जाया ना मा होनो खोमा। उम
खायो होनो
औ औ मोसौनाव दुमाल जायो होननानै जाया आरो बेखौ।
औ मागोहाय जायोै बेखौहाय
औ मागोआव जाजायो माने बाखि दिनफ्रावनो जाजायो आरो बेनि अन
औ औ बिदिनो फोरबोफोर जाबाल'सो बां जि दायो दानिया ओरैनो गोसो जाबानो दायोमोन सिगांनि मानसिफोरा
औ
समजों गोरोब लांनायाव खमाबो थाब जालाना बेखायनो जानायबो जाला। बेबाय
बेबायदिनो आरो मा मा फिथा बानायफेरखो नों थाङा? आं फिथा बानायनाया बे थावखौ थावनिखौ बानाय फेरबाय आङो। ओमफ्राय फिथा लावदुमखौ बानायफेरनाय जायाखै आरो नुनायालाय नुबाय। बानायनो रोंगोन बायदि नुयो माथो। इजिनो मालायफोरा माने मालायफोरा माने रेडि खालामना होनांगोन आरो ना। है देनाय मानायफोरखौ आरो माखास ए मुवाफोर थायोना बेफोराव होनाय।
औ
मा होनो बेखो मुस्रिफोर जिफोर बायदि ओमफाय आरो माबा मोनसे जिदिनो थिफिन फिबा माबा मोनसे इदिनो मुख्रा लालाय लायो आरोना जेनेबा बिनि जखानि संनो था खाय बेफोरफोरखो बेफोर आगजुफोरा थाजोबबानो बानायनो हायो आरो हानायालाय। औ ओमफ्राय ओरैनो माइरं हिसाबैथ' ओरैनो जों जाग्रा ओं ओंखामफोरनियानो जायो खोमाथ' ना। जायो जायो उम
माने बानाय
बेबो माने मानायनो रोंबाबो खायसे बानाय फेरिया औ औ हिनजावसाफोरानो बांसिन बानायो
एसे लानानै एसे सोमनांगौ आलुआ माइरंआ
आलुआ माइरंआ औ सोमनानै आरो नाहुलायनांगौ खोमा? औ
देयोबाथाय नालाय जोङो खेरखायाव बा गब्लं गोनां आइजेङाव हाय दोननांगौ आरो
उम उम सर'नो सर'नो थाखाय आरोना।
औ बेनि थाखाय बिनि उनाव दे दो
दे दो
खांनानै आरो बेखौ दैजोंसो नानांगौ जेब्ला बे दाला सान्द्रिखौ लाबाय बेवहाय
बेयाव सान्द्रिजों आरो दै खौहाय मोजां बाहायनो रोंनांगौ औ होदोंबाबो गैया आरो सालायबाय जेरै एवनो नागिरनाय बायदि उम उम
दैया बांद्राय खमबाबो बे फिथाइया मोना आरो खावरा जायो।
उम गेब्रुला बायनोबो नागिरो खोमाना औ
दैखौ मोजां जखानि होनांगौ
उम
उनाव आरो नोंनि गोसो बे सिङावहाय मा होगोन नालेंखर होगोन लास सिबिं होगोन
औ औ
बेजों लोगोसे आरो गुर मेथाय थाबा मोजां जायो औ ओमफ्राय देनानै लानांगौ बे ओंखाम होना गाथा होनो
माखौ गाथा होनो? सिबिंखौहाय ए सिबिंखौ बाथासो होनो।
औ गाथा होनो जोंनिया बेखौबो मोजाङै गुदुंआवनो एवना लानांगोन एवनानै होना लानांगौ आरो गुसुबाथाय बि गेब्लेया आरो
औ बेखौ बा आरो फाख्रायावनो बेदिनो गुर मेथाइजों होयोबाथाय गेब्लेया आरो उम उम
नङाबा
आरो उम संफेरखाबायदा नोंथाङा?
हा
हा अ संफेरनो मोनखाबाय दा नोंथाङा? ओ आङो माने होनखायो माने अ
जोंना आरो बे खायसेया मोखांआव
बेजों बानायो औ औ थाय गैया अ अ अ जों बानायो नालेंखर खथ्रा नामा खरखा औ उम लावआ खथ्रा मा होनदों लाव खथ्रा आतसा
औ
बाथ्राफ्रा आलदा -आलदा थार नोंसोर ना
औ बेयाव आरो बेयाव होनो थाखाय जालायबाय मोनसे गोबानो औ बेखौ आरो मोनसे जोंना बे खारै होनो जाबा गारा होनो बिगुर
उम उम
बेयाव आरो दैखौ मोजाङै ग्लब -ग्लब गोदौैहोनाय
उम नङाबा आर बियो गोलोमनाय औ खफ'जोंना
खफ'जों औ माथो बेयाव होबाथाय जाबाय आरो फिथाया बाय हेलाबा जोङो मोननानैांगौ फिथाखौहाय
द द ब आरो ए बिदि भुलाय लायनो बो हायो आरो ना
औ जिखौ एसे बनानै बुनांगौ आरो ब द होनदोंबथाय
बथाय मोनबाय आरो खान्थाल गोमोन बायदि होनो आरो ना
औ औबाय गुदुं गुदुंबा गोथाव जायो साजोबनानै
नेसारेल जाथारबाय आरो ना जेबो थावफोरजों एवखांनाय नङाा
औ
ओंखाम ओंख्रिफ्राव मोजां जागोनथ खोनायाखै
मा होनदो
मा होनो ए ओंखाम उखैनायफ्राव ओंखाम उखै गालायलायसिगोन आरो जानो मोनब्ला
औ औ माइ गाइ बे सुत हबाथाय ओंखाम होआ ना मा बा बि
मालबा बिखोनो ब ओंखामनाय जायगायाव बेखौ जायो आरोना
औ बे फालांगिबो खालामनो हायो
थ' आरो
फुं फुंफोरावहाय ओरैनो हास्लाय -स्लाय बेखार सुबुंफोरा खालामनो हायो आरो मोनसेयावनो जि रां
औ
सलिं बजना मोनसे सुंद' साव दंलायोना जोंना औ औ औ दङथ'
फरायखांबायमोन
फरायखांबायमोन दा फरायखांबाय आङो ओमफ्राय एखेबारे रायखांना होबासो बुंनांसिगोनां बिदिमोनथ' आरो बिदिमोन होननानै आरोना मान औ ब
अ बिराद मोजां मोनना दुमफावा लोगोफोर लोगोफोरखौ लोगो मोनदोंना मोनसे बाजारावहाय औ बेयाव बिसोरनि साख्रि खालामो गावनि आरो प्राइभेट स्कुल
प्रायभेट स्कुल आवबो मावनायानो। उम उम
बिदिनो ओमफ्रायनो बेबायदि माने सानखांना फैखायो जोंनि समावहाय
उम जाबायना औ
ओ
ओ
सानसेखालि बियो माने मोनसे थिरांथा लानो गावनि फिनाय दाव खौहाय फाननानैहाय मोनसे जौदु बायना लाबोदोंमोन सेरब्रै माइरं बायनानै लाबोदोंमोन नेक्स दिन
बायल दोंमोनना औ सानथाइबारिफोराव माने गलाहोदों औ
औ बे गलानिफ्रायनो बियो माने जाथ्राखलि फाननायनिफ्रायनो मुलाम्फा मोननो हादों मोनआरो बियो। औ बेबायदिनो मुलाम्फाखौ मोननानै मोनसे लाल साहानि दखान
थारैनो जों गुबुन हादोरनि जाहैबाय
उनाव आरो गामिनि माखासे लेखागोरोंफोर बेखार सेंग्रा फोरखौ लाफानानै मोनसे खुलिनो हादोंमोन
उम
औ माने फिथा फाननानै बियो गावनि लाइफखौ मोजाङै दानो हागो आरो जाबाय दे जोंनि समा ना
समना औ
खोनादोंना
खोनादों ना? औ खोनाबाय दं नोंथां।
औ
दोननो हासिगोन होनोमबा नोंथां समनि औ समनि बायदि आरो ना औ जिहेथु जोंहा समाबो जोबोद खम ना। उननि समाव आरो रायलायफिननो हागोन नोंथां
जागोन दे
दे होमबा
औ
औ